औ खोनादों नोंथाङां आंनि बुंनायखौ खोनादों ना
अ खोनादों नोंथां
औ - औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
औ नोंथां आङो जिरायनानै दङ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां
इदिनो दसे जिरायनानै दं आरोना नोंथां
औ औ औ नोंथांना खबर औ आंना मोजांथ' नों
अ आंनाबो इदिनो मोजाङैनो दंथ'यो आरो ना नोंथां
औ औ
नोंथांखौ आङो मा मा होनो मोनसे आयदानि सायाव बागै सावरायनो नोंथां खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां अ औ बैसागुनि बागै सावराय सावराय सावरायनानै थां
औ दे सरायजायो नोंथां माबाफोर सोंनो दोङो औ
बैसागु होनबा नोंथाङा मा बुजियो
जोङो जोंनि बे बर'नि गुबै फोरबो हिसाबै मानिनाय जायो ना जेने जेराव बै बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो जयै ओंखारनानै रंजायो फालियो बिदिनो आरो ओ औ नोंथाङा मा बुजियो बैसागु होनग्रो नोंथां
बैसागु मोथायनानै जोंनि हारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो ना बेयो जोंनि हारिल' नङा आसाम आसामनि गासिबो हारिनिनो मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो ना नोंथां ओ ओ आरो बैसागुखौ मानो आबादारिफोरजों सोमोन्दो बैसागु फोरबो फालिनाय आबादारिफोरजों सोमोन्दो गोनां होननानै बुङो आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां
जोंहा बेसाद बस्थु मा होनो बेसब गिनायनि सिगां सिगां खुंनाय जायो नालाय बेनिखायनो बेखौ आबाद आबादारि फोरनि मोनसे रंजथाइफोरबो होनना बुंनाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां जेरैबायदि रंजालि बैसागु मा बैसागु आरो लोगोसेनो काति बैसागु जेरैबायदि रंजालि बैसागु औ जों मोसौखौ फुजिनाय जायो जायो नोंथां गोदोनि समावनो जों मोसौखौ हालेवनाय गोबां आबाद मावनायाव बा बाहायनाय जायो मोन बेनि थाखाय बेखौ फुजिनाय जायो आरो मागोआवबो जों आबाद मावखांनानै जे मोननाय फिथाइ मोननाय माइ बेनि सायाव गुबैयै फालिनाय जायो नोङा होमबा नोंथां मागो बैसागुखौ आरो लोगोसे बे जोंनि बे काति बैसागुखौ आबाद मावफुबाय थानाय समाव जाहाथे आबादखौ एम्फौ एनला एम्फौ एनलाया जेबो खहा खालामा बेनि थाखाय फालिनाय जायो आरो ना नोंथां औ औ नोंथाङा बे ओ बै बैसागुनि बा मोनथाम रंजालि बैसागुनि बागै आङो एसे खोन्थाना होनांगोन आरो
बाहागोआव रानाय जायो आरो ना नोंथां जेरैबायदि मोसौनि बैसागु बैसागु आरो मानसिनि बैसागु मोसौनि बैसागुखौ जोङो ओ सैथो दाननि जोबथा सानाव खुंनाय जायो ना नोंथां बे जोंनि जिउवाव मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथाङाथ' मिथिखा मिथिखायो मोसौ थुखैनायाव मा मा
औ जेरै जेरै जोङो ओ ओ हाल्दि थाराय ओ फान्थाव लाउ बेनिफ्राय मा मोनसे बुंबावोमोन बे आं गोबाव हो
खब बिलाइ ना मा होनो
औ औ औ औ औ बेखौ होनानै औ
दिगलथि लावथि बायदिखौ औ
औ लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो बे मोसौ थुखैनायाव जोङो बे औवाजों बानायनाय बानायनानै बेखौ ओ हांगार आरो लगायनानै मोसौनि बिगुराव फोननाय जायो आरो नोंथा
उ उ ओमफाय ओ मोसौखौ जोङो मा होनो दै दैसा एबा हाखरफोराव थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां बे दिनखालि मोसौनि आथिं आसुगुराव थावबो फुननाय जायो आरो ना नोंथां बे सानखालि
औ
सौ थुखैनायाव मा मेथाइ मा मेथाइ रोजाबो
आङो मोजाङै गोसोआव गैया आरो ना नों आं मोनसे गोसो दोङो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायबाय थानो होननाय
अ बिदिनो ओमफाय ओ बे ओ मोसौ थुखैखालि थ' जोङो बायदिसिना रोखोमनि मैगं बुथुमनानै जायो आरोना नोंथां जेरैबादि बि फुंखा
अ गोखा गोखै जानाय जे बुङो जायखौ उ लोगोसेनो बे मोसौ दिनखालि जों मोसौनि थाखाय गोदान ओ मोसौदि औ औ लोगोसेनो सार आलारि बाथि औ औ आलारि बाथिबो जलायनाय जायो दा
अ नोंथां
ओ
नि समाव मोसौखौ लाबोनानै गोदान फागाजों खानाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ
उ ओमफाय मा मा होनो मोसौ ओ मा होनो मोसौ ओ मोसौ थुखैखालि दिगलति लावथिजों बुयोब्ला मोसौनि नि बेमार आजारफ्रा खारो होनना फोथायो आरो ना नोंथां
औ औ औ नोंथौ लोगोसे नो नोंथाङा मानसि बैसागुनि बागैबो एसे खोन्थादो
अ नोंथां ओ मानसि बैसागुआ जाबाय ओ मा होनो बेखौ मोसौ थुखैखालिनि उनखालिनिफायनो मानसिनि बैसाागु हमनाय जायो आरोना नोंथां बेसन सानखालि ओ मा होनो सोरबा सोरबा न'खराव फुजाफोरबो होनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बिदि
लोगोसेनो बे दिनाव गोदोरखौ मान होनाय
उन्दैखौ अन बेबायदि खालामनाय जायो आरो ना नोंथां अ ओमफ्राय बेसोरखालि जोङो फुङावनो दुगैस्रां बोस्रां ओ आफा बोराबाथनि नथाखाय आर'ज खालामनाय जायो ओरोना नोंथा ओ जेरैबायदि जों ओ जोंनि बैसागु बोथोर फालिनाया मोजां जेबो आफद जायालासिनो ना नोंथां
औ नोंथां
बेलासियाव मोसानो थाङो आरो ना नोंथां ओ बैसागु मोसानायाव मा मा आगजु बाहायनाय जायो नोंथाङा बुंनो
अ जों बैसागु मोसानायाव गुबैयै खाम सिफुं ज जथा गंगोनां लोगोसेनो बे जों औवाजोंसो मोनसे आग जु गा नायोन बेखौ मा होनो देथ मा होनोमोन थरखा औ बिखौ बाहायनाजायो आरो नोंथां दानि दिनावथ गोबाङानो हारम'नियाम
औ औ आरो सोरखौबा सोरखौबाथ' नुनो मोनो बक्स लानानै मोसानायबो जाबाय आरो न
दानि दानि दिनाव बेफोरजों आगजुजों मोसानाय जानानै दांबा गोबाङानो बक्स दामनानै मोसा
अ अ म अ मा होनो ओ बिदिनो न'खर न'खर मोसाहैनानै रंजाहैयो आरोना नोंथां ओमफ्राय बयबोनि बयबो न'खराव इदिनो सोरहाबा रां‌ हरो सोरहाबा माइरं हरो आरो नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय ओ मा होनो बैसागु दान बैसागु बैसागुथ' रंजालि बैसागुथ' स्नि सान हांनाय जायोना नोंथा बेनि स बिनि ओ बैसागु जोबखांनानै जोङो बे ओ मागिनानै मोननाय रां एबा माइरंफोरखौ बुथुमनानै बायदिसिना जाग्रा बेसाद बायनानै गासिबो जमा जायो आरोना नोंथां
औ औ जमा जानाय जायो आरो खाना जानाय
सागुखौ बिदाय होनो थाखाय ओ माबबा माबबा जायगायाव बिदिनो फानस्न बानायनानै बानायनानै रंजायो आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां बिदिनो बैसागु बिदिनो रंजालि बैसोआ जोबनानै थाङो आरोना नोंथां औ
नोंथाङा काथि बैसागुनि बागै बुंहरनो नामा इसे
औ औ औ काथि बैसागुखौ जोङो गुबैयै बे जोंनि खाथि दानाव बाहायनाय फालिनाय जायो आरो ना बर'नि खाथि दान नाव बे खाथि दानाव बे सानखालि गोदोनि दिनावथ' सम गुबैयै थालिर बिफां गाय नेम गैयामोन नाथाय दा जोंनि बे बाथौनि हिसाबै गासिबो नखरनि लामा लामा लामा थालिर बिफां गायनानै बेहाय सार बाथि जलायो आलारि बाथि जलायो आरोना नोंथां बेनि उनाव बेखौ न'आव बे खालामो आरो लोगोसेनो न'निफ्राय ओ बावथाय लानानै ओ दुब्लि फोथाराव आबाद फोथाराव जेराव जों जोंनि न'खरनि माइ गायो बेयाव जोङो फो फो मा होनगोन बावथाय बावहैनाय जायो आरोना नोंथां बे बावथाय बावनायाव जोङो जोंहा मोनसे ओ औवानि लानानै बेहाय जोंङो‌ थालिर फस्लायाखौ होनानै बेनि सायाव जोङो बै जे थाइगिर फिथाइ फिथाइ होआ होमबा नोंथां बे थाइगिर फिथाइनि आलारि बानायनाय जायो आरोना नोंथां बाथि बानायनाय आलारिनि बाथि बानायनाय जायोआरोना नोंथां बेहाय जोङो आलारि बाथि बायनानै बेनि गुदियाव जोङो गय जरा फाथै जरा आरो गोबां फिथाइ सामथाइ बुथ प्रसाद होनानै फुजा खालामनाय जायो जाहाथे जोंनि बे ओ आबाद फोथाराव ओ एम्फौ एनला फैनानै जोंनि आबाद बोथारखौ खहा खालामा इयुनाव जे जोंनि आबाद आबाद बेफोथाराद गोग्गोमै जोंनो जोंनि आबादखौ मोजाङै होयो बेनि थाखाय फुजा खालामनानै फैनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जाय जे जोंनि बे बावथायखौ बावनानै फैगोन बे आइजोआ फैनाय समाव लामायाव जावजों रावजोंबो रायलायनो मोना आरोना नोंथां नसिम बेनि उनाव बिदिनो खालामनाय जायो आरोना नोंथां लोगोसे बिदिनो ओ काथि बैसागुआ जोंना एसेबांबो गैया आरोना सानसे सानसेनि दिनावल' सानसेनि थाखायल' फालिनाय जायो आरोना नोंथां
औ बिदिनो आबादारिफोरजों गोबां सोमोन्दो दं आरोना औ औ नोंथाङाथ नोंथाङा नोंथाङा बैसागुआव गामिफोराव मोसा फानो रंजानो ओंखारफेरदों नामा नोंखा
अ ओंखारबाय सिगांथ' बांसिन ओंखारोमोन दाथ' जोंना कलेज फरायबाय नालाय ओमफ्राय एफौ मा खाथि जायो आरो नोंथां बेनिखायनो दानिया बारा ओंखारनो मोनला। माने नो लुबैया आरो ना दाबो नोंथां गासिबो जमसि गै सेंग्रा सिख्ल जा ज' थानानै बै ओ बोसोर खनसेल' फायो नालाय नोंथां। बेनिंखायनो रंजानो मिथिला न थां खाम सिफुं नोंथाङा ओंखार फेरबायना?
आङो आङो खेबनैल' ओंखारबाय नोंथां। औ खेबसे उन्दैयाव ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय एसे एसे देनानै ओंखारनाय नोंथां औ औ।
ओमफफ्राय नोंथांमोननि न'आव मागो बैसागुआव मा मा फिथा सावनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
जोंनि मागो बैसागोआव जोंनि न'आव जोंनि लावदुम फिथा बुङो ना? लाव लावदुम फिथा एन्थाब फिथा। एनथाब फिथा बेनिफ्राय जोंनि खावनि फिथा नारेंखलनि लारू बिदिनो माननाय जोङो सेवहाय आखाइ एवनाय जायो नोंथां। औ नोंथांजों नोंथांजों रायज्लायनाय मे सावरायनानै होनबा गोजोननाय मोनबाय बैसागुनि बागै समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां। गोजोनथों